हेलौ खोनादोंना
मोजांखौनो खोनानो नागिरा औ औ खोनाबाय।
उम खोनाबाय?
औ खोनाबाय
हेलौ
औ औ खोनादों औ खोनादों
जों दा सोदोब गुबुंनायनि सायाव खोनादों ना?
औ औ खोनागासिनो
दा जों सोदोब गुबुंनायनि सायाव सावरायलायनोसै आरोना लोगो
औ औ दे
सोदोब गुबुंनाय होनोब्ला नों मा बुजियो नोंथां?
सोदोब गुबुंनाय होनोब्ला गारि मथर खारनाय एबा ट्रेन ट्रेन खारनाय बायदिसिना गोमनायजों जानायखौनो सोदोब गुबुंनाय होनो
औ नंगौ नोंथां आरो सोदोब गुबुंनायजों जोंनि सुबुंफोरनिया जेनेबा मा मा बेमार जादों दा नोंथाङा एसे फोरमायनानै खोन्थालांदो।
सोदोब गुबुंनायजोंथ' आं बारा बुंनो रोंला बेखौ नोंथां। नों एसे फोरमायना होफिनदो
औ जागोन दे नोंथां सोदोब गुबुंनायजों लोगोसे जोंनि गिदिर गिदिर बे इन्डास्ट्रियाव बा खामानि मावनाय सुबुंफोर बिसिनि खोमाफोराबो एसे खोनायै जानाय आरो बुरजा मानसिनि गोबां गोबां खोथा बाथ्रा रायलायनायावबो माने जों मानसिफोरनि खोनानाय सोदोबफोरा एसे ओ खोनायै जालाङो आरो सोरबा सोरबा ना ओमफाय आरो गोसा गोसा मबेल खोमायाव इयारफन लानानै रायजलायनाय ओमफाय गारि मटरनि बा ट्रेननि गोसा गोसा सोदोब खारनायनिफ्रायबो जों एसे ओ बेमार जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ
आरो बिदिनो गोबां दङ बुंबाथ' नोंथां
औ औ
दा जोंनि बे एरियायाव बायदि सोदोब गुबुंनायखौ नों नुनो मोनो नोंथां एसे बुंनायसै
जोंनि एरियायावबो बेबायदि सोदोब गुबुंनायाथ' मेरलासैना नोंथां?
औ
जोंनियावबो ट्रेन खारनाय, गारि खारनाय
औ
बेफोरजोंनो सोदोब गुबुङो आरो
औ मानसिफोरनि गोसा गोसा रायलायनाय
औ मानसिफोरनि गोसा गोसा रायलायनाय औ
आबहावा आबहावायाथ' बिनिफ्रायनो गुबुंले जालांबाय
औ बिदिनो गारि मथर खारनाय मानायजोंनो बिनि उखुन्दैफोरजोंनो आबहावायाबो गुबुंले जायो।
आरो ट्रेननि सोदोबाबो आबहावाखौ गोबुंले खालामो।
औ
बेनि उनाव ओ गारि मथराथ' थाखाबाय आरो गोजौआव बिरनाय उरां जाहाज
औ
आरो दैयाव खारनाय जाहाजफोरनि सोदोब सोदोबफोरनिफ्रायबो माने जों आबहावा आरो आबहावा आरो मानसिनि देहायाव एसे जेंना सोमजिनायखौ नुनो मोनो आरो।
अह अह
आरो बे गिदिर गिदिर दारिमिन कारखानाफोरनि गनाय उखुन्दैफोरजोंबो आबहावाया गारजि जायो आरो। गुबुंले जायो उम।
ओमफ्राय इथा कम्पानिफोरनिफ्राय ओ बुरजा बुरजा इथा सावनायाव ओंखारनाय उखुन्दै आरो जों गारनानै दोननाय प्लास्टिक सावनाय गोबां मानसिनि ओंखो खोथा बाथ्रा दावराव दावसि रायलायनाय आरो मबेलाव स जों गोसा गोसा खायसे खायसेया गोसा गोसा सल' दामनानै बाथ खोथा रायलायनायनिफ्रायबो जों सोदोब गुबुंनायखौ नुनो मोनो। फाय आरोना
औ औ
आरो नोंथांनि बादिब्ला
आंनि बादिब्लाबो बिदिनो। नों जेखौ बुंदों बेनो।
दा बिदिनो बाइकआबो गोदान समाव एसे सोदोबा खम जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
आ जाम बाथाय थुङा गुलांनाय सोदोब सोदोबा बारा जालाङो आरोना। बिनि फ्रायबो सोदोब गुबुंनायखौ जों नुनो हायो।
औ
बेनिफ्राय आरो गिदिर गिदिर दारिमिनाव मेचिन सालायनाय सोदोब उरां गाथोननि बिरनायाव जानाय सोदोब।
औ
बेफोरनिफ्राय जों सोदोब गेब्रेंनायखौ मोननो हायो।
दाथ' मेरला दारिमिन कारखाना खालामबायना जाब बायना बेफोरनिफ्राय गाज्रि उखुन्दै ओंखारो। आरो बिनि गोमनायनिफ्राय सोदोब गुबुंनाय जायो आरो।
आरो बुंनो औ
गारि मथराबो अनेक ओंखारबाय ना। बयनिबो न'खराव गारि दंजोबसै दाना बेफोरनिफ्रायबो बेफोरनि गोमनायजोंबो
औ
बांद्राय गा -बांद्राय गारि मथर खारनायनि गोमनायजोंबो सोदोब गुबुंनाय जायो आरो-आरो बिनि गेजेरजोंनो आबहावायाबो गुबुंले जायो।
आरो गोबां दंबायो नोंथां ना
ओम।
नोंथाङा जि गोसोआव फैदों बेखौ बुंनो हागोन ना।
औ
खोनादोंना?
हो
खोनादोंंना?
खोनादों औ।
आरो गोबां हाथाय -बाजारफोरावबो गोबां मानसिनि ब- बाथ्रा रायलायनाय
औ।
बेनिफ्राय ओ दानि-दानि सुबुंफोरा गोसा- गोसा बाइक सफ्रिनायनिफ्रायबो जों सोदोब गेबंनायखौ नुनो मोनो।
औ
लोगोसे
उम। आरो बुहुमाव सुबुं अनजिमा बांनाय। जाउनावबो सोदोबखौ गुबुङो आरो आबहावायाबो गुबुङो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
ओम।
बेनिफ्रायथ' आरो जों ओ फुजा -मेला जायोब्ला। गोसा-गोसा माइक दामनाय बक्स दामनाय।
औ।
गोबां मानसिनि होसिख्रावनाय रायलायनायनिफ्राय माने जों सोदोब गेब्रेंनायखौ नुनो मोनो। जेराव सोरबा बिदिनो ट्रेन ओ स्टेसनफोरावबो गाखोनो थांनाय एखम गोदोंगो मानसिनि सोदोब ट्रेननि फेमफा दामनाय ट्रेननि खारनाय बे सोदोबनिफ्राय माने सोदोब गेब्रेंनायखौ जों थारैनो नुनो
औ, औ। नंगौ नोंथां। दा बेयो मेथाइ दामनानै हेयारफन खोनासंनाय मानायनिफ्रायबो सोदोब गुबुंनाया जायो नामा? बेखौ एसे फोरमायना होदो। नोंथाङा।
इयारफन लानानै जों मबाइल दामोब्लाथ' सोदोबा एसे गुबुङा गुबुंनाया माने जोंनि देहायानो खोमानो नि बिथिङाव नुनानै औ खोमानि बिथिङाव जोंनि नांनायनि बारा भलेम होनानै। खोनासङोब्ला माने जों खोमानि फरदाया एसे गाज्रि जालांबो हानाय आरो।
औ
बेखौ जों ओ गोबां सुबुङानो माने नेम मथे इयारफन लानानै ओ खोनासंलाङोब्ला माने जोंनि देहायाबो थिगैनो थागोन
औ
बेखौनो आं बुंनो सानो आरो नोंथां
औ
जोंनि सावरायनाया बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां
दे होमबा ना
औ दे
दे होमबा ना
औ औ दानहर जासिगोनदां ना
औ